हेलौ नोंथा
हेलौ नोंथां औ खोनादों नोंथां
औ ओ नो नोंथांङा आंनो नोंथांजों दसे सम सावरायनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां
औ बिदिब्ला आङो नोंथांजों बर'नि नाफाम बाथोननि सोमोन्दै एसे सावराय नङा होमबा नोंथां
औ जानो नोंथां
बिदिब्ला नाफाम बाथोनखौ जोङो गिबियावनो बोरै बानायो होनोब्ला नोंथां जोङो गिबियावनो नाफाम बाथोनखौ बेबायदिनो हाथाय बाजार बा बेबायदिनो फख्रिफोरनि जों नाखो लाबोनानै लानांगोन नोंथां बेबायनो हाथाइ बाजारफोरनिफाराय बा बो जोङो बायनानै लाबोनानै नोङो नाखौ बेबायदिनो बायनानै लाखांनायनि उनाव बे नाखौ जोङो सुनानै सुनानै फोराननाय जायो आरोना नोंथां बेबायदिनो नाफाम बाथोन बारनायावथ' जोंना थास'आव गोसोम नांगौ नांगौ जायो नालाय नोंथां थास गोसोम बेखो बे थास' गोसोमखौ जोङो बारियाव बा बेबायदिनो हाग्रानिफ्रायफोरबाबो मोन मोननो हायो आरो ना नोंथां बे थास' गोसोम खौ जोङो सिथा सिथा हानानै सान बेबायदिनो सुनानै सान्दुंआव फोराननाय जायो आरोना नोंथां बेबायदिनो नाखौ सान्दुं फोरानखांनानै बेबायदिनो आरो थास'खौबो सान्दुं फोरानखांनायनि उनाव बेखौ जोङो गुन्दै बेबायदिनो उवाल एबा बे उवाल एबा बेबायदिनो दिंखिफोराव जोङो देनानै गुन्दै खालामनाय जायो आरोना नोंथां
औ
बेबायदिनो नोंथां बे गुन्दै खालामखांनायनि उनाव बेखौ बेखौ जोङो बेबायदिनो हासुं हासुं एबा बेबायदिनो भयामावजों सोनानै दोननाय जायो आरो ना नोंथां बेबायदिनो जोङो आथिखालावथ' जोंना गोबां जुगाबो जौ हमनानै नोंथां आथिखालाव बिगियानारि जुग बेनिखायनो नोंथां आथिखालाव जोंना बेबायदि गुन्दै खालाम नो थाखाय बा बेबादिनो मिक्सार मिसिन ओंखारबाय नङा होमबा नोंथां मिक्सार मिसिनाव जोंना बेबायदि बिनो नाफामफोरखौ थाब थाब थैनो जों गुनदै खालामनानै गोबां नाफाम बाथोन बानायनाय बानायनो हायो आरो ना नोंथां बेबायदिनो नोंथां नाफाम बाथोनखौ जोङो बानाय गुन्दै खालामखांनायनि उनाव हासुुंडाव सोनानै जोङो बेखौ हासुंबा बेबायदिनो भयामाव सोनानै दङो सोनानै दोननानै जोङो बेखौ मांखो से बा मांखो नै बा मांखोथामनि उनाव जोङो बेखौ जानो हायो आरो ना नोंथां बेबायदिनो नों बिथां गोदोनिफ्राय बुंबोनाय बा फोथायबोनाय बायदि बिदिनो जोङो नाफाम बाथोनखौ लायनो जोङो मास मोनथाम दोननानै जायोब्लालायनो जोबोर मोजां जायो मानो होनोब्ला बिनि मोदोमनायाबो जोबोर मोजां दोमो आरो जानोबो मुसु फोर मोजां होननानै फोथायनाय दङ आरो ना जोंना मोनसे आरो बाथ्रायाथ' सैथोबो नंगौ जोंबो बेबायदिनो मांखोथाम दोननाय नाफाम बाथोन जानानै जानो मोनफेरबाय आरोना नोंथां बेबायदिनो नोंथांना बेखौ जोङो मांखोसे बा मांखोनै दोननानैबो जों जानायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां ओ बेबायदिनो नोंथां नाफाम बाथोनखौ जोङो बेबायदि गोबां नाफाम बाथोन बानायनानै जोंनि बर' सुबुं फोरखौ जोंडो बेफार फालांगि खालामनायखौबो नुनो मोनदों आरोना नोंथां बेबायदिनो जोङो बेबायदिनो हाथाय बाजार बेफोराव जोङो बेबायदिनो नाफाम बाथोनखौ जोङो थफ्ला थफ्ला खालामना फाननायखौबो जों नुनो मोनो आरोना नोंथां। ओ बेबायद बिनि अनगायैबो नोंग। थों जोंनि ओहाथाय बाजार बा गलाफोरनि अनगायैबो जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरा। बेबायदिनो गारि मथरजों थांनानै गोजान गोजान जायगायाव थांनानै जोङो नाफाम बाथोन। खौ फाननानै गोबां रांखावरि खामायनायखौ नुनो मोन्दों आरोना नोंथां।
औ नंगौ
बेबायदिनो नोंथां नाफाम बाथोना नाफाम बाथोनखौ जोंनि बर' बर'। बर' समाजाव बा बर' हारिनि सुबुंफोराल' ओ जाया गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो जानायखौ। जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां बेबायदिनो आथिखालाव जोंनि बर' सम। बर' बर' हारिनि अनगायैबो जोंना गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो नाफाम बाथोनखौ ओब। बायनानै जानायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां। ओ बेबायदिनो बेबायदिनो बायनानै जोङो सेक। से खक ग्रामावनो जोङो बाज। जौ द'जौ खालाम बेबायदि रां बेसेन खालामनानै जोङो फाननायखौ जोङो नुनो मोनो। नोंग आरोना नोंथों ओ बेबायदिनो नोंग। नोंथां ओ जोंनि ओ ओनसोलनि सुबुंफोरा बेबायदि नाफाम बाथोन बानायनानै। बेफार फालांगि खालामनानै नाफाम। नि बेफार फालांगि खालामनानै गोबां गावबा गावनि नांगौ जानाय मुवा बेसाद बा गोब। दा जोंनि न'खराव गोबां मुवा बेसाद नांगौ जायो नङा होमबा नोंथां। बेफोरखौ जोङो ओ बे नाफाम बाथोन ओ नाफाम बाथोन। गेजेरजोंबो गावबा गावनि नां। ना बायना लानायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरोना नोंथां। ओ नाफाम बाथ। बाथोनखौ जोंङो जोंनि बे नाफाम बाथोनखौ जोंनि ओ बेबायदिनो। नो जोंनि गिदिर गिदिर बर'नि हटेल जेरै बाजै हटेल। ओ बेफोरबायदिनो गोबां हटेलफोराव जोङो मोननो हायो आरो ना नोंथां। ओ बेबायदिनो जोङो नाफाम बाथोनखौ ओ। गोदोनि नेम बा फोथायबोनाय बायदिनो जोङो नाफाम बाथोनखौ लायनो जोंना जा। जौजों जायोब्ला ओ थाब फेयो होननानै गोदोनि सुबुं। फोरा फोथायबोदों फोथायनाय लेखा जोंना दाबो बेबायदिनो फोथायनाय दङ आरो ना नोंथांजों। नि ओनसोलाव ओम। जोङो नाफाम बाथोनखौ नोंथां बेबायदिनो ओ थास' गोसोम। बा थास' देन्थानि अनगायैबो जोङो। बेबायदिनो नोंथां खुमब्राजोंबो बानायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां जों। बेबायदिनो खुमब्राजों। बानायना खुमब्राजोंबो नाफाम बानायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नाफामखौ नोंथां बे। बेबायदिनो जोङो गोबां ओ रोखोमैबो संनानै जाजायो। आरो बेबायदिनो नोंथां नाफामखौ गावबा गाव बा नाफाम गोजाबो जों संनानै जा। जायो आरोना नोंथां ओ मानो होनोब्ला जोंना नाफाम। नाफाम गोजा गाव गोजा संनानै जायोब्लाथाय जोंना नाफामा। नाफामागौ गोबां बेबायद। बिदिनो मोदोमो आरो गोबां जानो मोजां होननानै ओ जानो मोजां जाय। जायो‌ आरोना नोंथां ओ बेबायदिनो नोंग। दां नाफामखौ औ नाफामखौ बेबायदिनो गासैबो जोंनि बर' सुबुंफोरानो। ओ जायो आरो गोबां। बेबायदिनो बर' सुबुंफोबनो गोबां बेफार फालांगि खालामनानै गावबा गावनि न'खरखौ। सुंथाबोगासिनो दं आरोना नोंथां। ओ नोंथांमोननि ओनसोलावबो मा। बायदि नाफाम बाथोन बानायनानै माने सुबुंफोरा जिउ खुंगासिन। दङ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना आरो नाफाम बाथोनखौ नोंसोरनि ओनसोलाव मा बायदि। माबायदि बानायो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो
औ जागोन दे नोंथां दा औ खोनादों नोंथां दा आं बुंनोसै नोंथां औ नोंथांमोननाय बायदिनो जोंनि ओनसोलाव नाफाम बाथोनखौ बिदिनो जों गिबियाव दंग' एबा दैसायाव
औ नंगौ
नङाब्ला हाथायाव एबा बाजाराव बायना लायनाय जायो आरो ना नोंथां ओमफ्राय बे बायना लाबोनाय नाखौ जिहेथु जोंनो नाफाम बाननायाव ना ना फिसासो नांगौ नालाय नोंथां जोङो ना फिसाखौ गुरनानै लाबोनाय नानिफ्राय जोङो ना गिदिरनिफ्राय लाना ना फिसासिम बासिना जोङो ना फिसाखौ गुबुन गुबुन बाहागोआव बानना लायो आरोना आं थां आरो बे नाखौ जोङो फोराननाय जायो नङाब्ला खायफाया अराव हांनायबो जायो आरो ना नोंथां आरो नोंथांमोना बिदिनो जोंनो नाफामबानोनो थास' थास' गोसोमनि देनथ एबा थारा नांगौ जायो खायफाया खुमब्राबो होयो थिग बेबायदिनो आरो बेखौ बेखौ जोङो मेनो थाखाय एबा जाय जेराव जों बेखौ दोनगोन बेनि थाखाय जों बेखौ औवा हासुुंआव सोना दोनो नोंथां
आरो बे औवा हासुंखौ जोङो मोजाङै खोबथेनो जोङो गिबियाव लाइ बिलाइखौ जोङो मुथा बानायनानै औवा हासुंनि खुगायाव होथेनाय जायो नोंथां
आरो बेयाव मोजाङै
औ
हाब्रुजों लिरथेनाय जायो आरोना
औ नंगौ नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव नाफाम बाथोनखौ ना फिसाजों बानायनाय जायो जाय ना ना गिदिरजों बानायनाय जायो नोंथां
औ आं दा जोंनि ओनसोलाव मिथिनाय बायदि आं दा नाफामखौ बांसिनानो फ्राय ना फिसाजोंल' बानायनाय खोनायो आरो नोंथां
अ नंगौ नोंथां ओ नोंथां बिदिब्ला नाफाम नाफाम बाथोनखौ बे ना फिसाजों बानाय ना फिसाजों बानायोब्ला मोजांसिन जायो होननानै नोंथाङा सानो नामा मा मिथिगौ नामा नोंथाङा बेनिफ्राय ना फिसाजों जे मानो बांसिन बानायो बे बेनि सोमोन्दै
औ आं दा आंनि बायदिब्ला ना फिसा जों बानायनाय आरो ना गिदिरजों बानायनाय आंनि बायदिब्ला आरोना समानानो जानो हागौ मानो होनब्ला जोङो नाखौ गिदिरबाबो फिसाब्लाबो जोङो मोनसे नेमखान्थि बायदियैनो बेखौ बानायनाय जायो बेनिखायनो आंनि मथेबा ना गिदिरानो जा ना फिसा फिसायानो जा बियो आंनि बायदिबा एखेयानो जाहैगोन नोंथां
औ नंगौ नोंथां औ थारैनो जोबोर सै सैथो बेबायदिनो नोंथां ओ नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदि नाफाम बाथोन बानायनानै बेफार फालांगि खालामनाय नोंथाङा नुनो मोन्दों नामा
औ आं आं दा नुनायाव आं दा बिब्दि बेफार फालां गि खालामनाय आं नुवाखै मानोबा बेखौ न'आव गावबागाव न'खराव खायफा न'खराव जानो थाखायल' बानायनाय बेबायदि नुदों आरो ना नोंथां
औ नंगौ नोंथां औ अ ओ नोंथां जोंना बिदिब्ला समाबो जाना होबाय नङा होमबा नोंथां औ ओ नोंथां नोंथांजों बे नाफ फाम बाथोननि सोमोन्दै सावरायनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथां ओ नोंथां बिदिब्ला ओ जोंनि आयदाखौ बेखिनियावनोनो दोन्थ'नोसै नामा नोंथां
औ जागोन दे नोंथां
खौ गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ गोजोन्थों